खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ दा आङो नै ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथाङालाय?
आंबो नै दङ जिरायनानै अखा हागासिनो नालाय।
अ जोंथिं हायाखै हानायालाय।
ऐ जोंनिथिं दा मानि हागासिनो नै बिराद दाख्लिनिफ्रायनो बिराद हादों। बिदिनो माइ गायनो थां
अ होनबा जोंनियाव मैया हादोंमोन ओमफ्राय दिनै सानसे हायाखै आरो सानदुं दुंदोंमोन दिनै
ए जोंनियाव हागासिनो दाख्ललिनिफ्रायनो बिराद हादों अखाया ओमफ्राय अखा हानायजों लोगोसे बिदिनो मोफ्लामनाय सारअन्थाइ गावनाय बेबो बिराद गावदों बारा जाथारदों देग्लाय।
अ
नोंसोरनिथिंलाय?
जोंनिथिंबो जोंनिथिं अखा हाबानो जोंनिथिंबो बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर खोरोमो मोफ्लामो। एखमबा एखमबा उन्दुनोनो गिलायलाङो आरो।
औ औ औ जोंनिथिंबो बिदिनो बैसाग बे बैसाग अखा हाजेनबाथाय बिराद खोरोमो खोरोमो सारन्थाय गावो। एखमबा सारअन्थाइ गोग्लैयो गिदिर गिदिरनो थिंफ्रा गब्लंओ। बो आरो बयनाबो। देग्लायथ' बिराद जादों बेबायदिनो ओ माबायाव बैसागआवहाय बिदिनो अखा हादोंमोन नालाय अखा हानायजों बिदिनो बिराद गिदिर गिदिर अन्थाइ गोग्लैनानै गामियाव गोबां मानसिफोरना थिंफ्रा गब्लंजोबदों आरो जायफोरना थिंआ एसे बोराय बोराइ जाबाय बेफोरबायदि थिंआ बांसिन गब्लंदों बयनाबो फ्रायानो नोंसिनिथिंजायलाय
जोंथिंबो इदिनो जाबाय थायो। देग्लाय बांद्राय गिदिर गिदिर फैयाखै आरो मोनसे बोसोराव ओ गिदिर गिदिर अन्थाइ फैनानै जोंनियाबो थिंआनो गाबलंजोबदोंमोन ओमफ्राय मानसि थाग्रा उखुमाथ' थिङा गोदान मोन नालाय जेबो जास्लाबासै। नाथाय बै मोसौ दोनग्रा गलिया सेस गब्लंजोबदोंमोन आरो ओमफ्राय सोरनाबा सोरनाबा बिदिनो गोजाम गोजामफोरा गब्लंजोबनायानो जादों होनजायो।
औ औ बिदिनो जोंनियावबो माने बै गोजाम गोजाम जानाय बुस्थुफोरा गासैबो गाब्लंजोबदों लोगोसे बिदिनो मैगं फोदोंमोन जोंहाबो आरो गामियावबो गोबां मुला मैगं माबा मैथा गोरलै गोरलै फोनायफ्रा बिदिनो सारन्थाइजों बिराद नस्थ' जाजोबदों आरो। मैगं गोरलैया। दा इफोरखौनो फाननोबो फाननो होननानै बयबो बिराद बुरजा बुरजा फोदोंमोन। ओमफ्राय बियो गैया लस जाजोब्बाय बयनाबो। सोरबा सोरबा मुला गोरलै गोरलै बेबायदिनो जाग्रोनो बा फानग्रोनो फैयोना नोंथां।
औ।
बेबायदिनो फोदोंमोन बिराद। ओमफ्राय बेफोरबो गैला नस्थ' जाजोबदों बेबायदिनो। जोगोनारफोराबो जोगोनार खार'यै जोगोनार दंमोन माखासे बेफोरबो सारअन्थाइ बुनायजों गा गासैबो खाथ्सि जाजोबदों आरो बिदिनो गुबुब बे फायखारि बा माबाफ्रा जाय न'आव फाननो थाखाय माबायो बेफ्रा बांसिन लस जादों। औ।
दा जोंना बेनो जाहैबाय जोंना न'आव। न'आव गायनायफोरा जोंना बोथोरजों मिलायनानै गायो नालाय नाथाय गुबुनफोरा। बेफार जायफोर बेफार गिदिर गिदिर खालामो बिसोरो बोथोरनि बोथोर अखा फैनायनि आगोल आगोल जुमसै बिसोरथ' मोनगोरनोसै नाथाय जोंनिया ओरै बोथोरजों खारफाग्राफोरनिया अखानि सारन्थाइनि बायदिसिना फैनानै गाज्रिसिन जानायखौ नुयो आरो। दा ओमफ्राय बिनि आरोबाव जोङो माखासे गोबां खैफोदबो जानायखौ नुनो मोन्दों अखा मोफालानानै मानसि मानसि थैनाय मोसौ मैसोफोर थैनायखौ जों खोनानो मोनदों आरो दा आथिखालाव बेखौ बांसिन जानायखौ नुनो मोनदों दा बेयो मानि थाखाय बांसिन जादों नों थाबा बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां बेथ' नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बिदिनो जोंनियावबो बिदिनो दुब्लि बारियाव मोसौ खानानै दोननाय बोरमा खानानै दोननाय बेफोरो जेब्ला सारअन्थाइ गावो बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो सारअन्थाइ गावनायजों गोबां थैदों आरो सोरनाबा मैसोआनो थैदों। सोरबा सोरबा माने गामियाव बा जोंनि खाथि खाला ओनसोलावहाय साफा सानै बोसोराव माने फ्राय बोसोरावनो बुंनो हायो सोरबा मानसि सासेया थै खाथारो बेबायदि होननानै बुंनांगोन आरो बोसोरनिफ्राय बिनि गुबै जाहोनखौ जों बुंनो थाङोब्ला जोङो नोजोर होनांगोन बिफां लाइफांनि खमायलांनाय। लोगोसे जोङो बायदिसिना टावार बा नेट वाक बेफोरनि बाहायनाया बारा जानाय बेफोरनि दारैनो जोङो जोङो सारअन्थाइ गावनायखौ जोङो बांसिन जोङो जानायखौ जों बुंनो नांगोन आरो।
औ।
मानो होनोब्ला जोङो बे टावारनि मेगानि रेडियेसन बेफोरनि गेजेरजों जोंया माने टावार खाथियाव दङबा एसे गोजानाव थाबाबो टावारफोरा माने बैयाव टावाराव गावनाय माबाफ्रा सारन्थाइ गावोब्ला बियो दाइभार्ट खालामहरो आरो गुबुनथिंहाय गुबुन फारसे नारगार हरनानै बिदिनो जाय जायगायाव नांथावै बा जाय जायगायाव गावथावै बेबायदि ओनसोलावबो सारअन्थाइया गोग्लैयो होननानै गोबां खहा जायो। जायो आरो न बां मानसि मैसो मोसौ बेफोरनाव नांनानै बिनो जिउ खहा जायो।
औ
नोंथांङाबो बेबायदिनो सारअन्थायनि नोंथांनि गावनायनि माबा मोन्दांथि दं नामा बा नुबाय नामा
औ आंबो बेखौनो मिथिगौ जोंनाव गोबां जायगाफोरावनो गिदिर गिदिर माखासे टावारफोर बानायबाय कारेन्टनि गिदिर गिदिर कारेन्टफोरनि माखासे टावार दुब्लिबारि गेजेरजोंनो लांनाय जायो। दा बेफोर जायगायाव आबादफोर मावनाय समाव मोफ्र्लाबनाय जायोब्ला बै जायगायाव नाङालासिनो नाथाय गुबुन बै टावारासो गुबुन जायगायाव नारगार हरनायनि थाखाय बेयो मानसिनाव नांफैयो बेफोरबायदि खोनानो मोनो आरो नाथाय बेसेबां सैथो बेखौ बुंनो हाया। नाथाय जों बांसिनै मिथिगौ बेफोरबायदि टावार थानाय जायगायावनो बांसिन बेफोरबायदि खैफोद जानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बेखायनो गोबां समफोराव जोंङो आथिखालाव ओ कारेन्ट मिटारजों लोगोसे गंफ्रोमबो न'खराव मोनसे आर्टिं लगायनानै होयो आरो जाहाथे न'फोरावबो बेफोर खैफोदखौ मोननो हाया जाय बे बुस्थु मोनसे लहाजों बानायनाय जायो आरो बेखौ दा बे बेखौ गंफ्रोमबो न'खराव आथिखालाव होनानै दोननायखौ नुदोंमोन नुदों आरो दा बेफोरबोथ न' न'आव मोनसे मोफ्लामनाया गोजान जायगायाव नागारहरो दा बेखौबो जों मिथियो आरो दा बेखौनो जों बिदि नथि महरै हमनांसिगोन
औ औ नोंगौ नोंथांङा बिदि नोंथांङा बुंनाय बायदिनो बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो न'आवहाय जोंङो जायखौ जों कारेन्ट आरथिं होननानै बुंङो गामि ओनसोलाव
बेबायदिनो लागायनानै लायो आरो बयहाबो जाहाथे माने सारअन्थाइ गावोब्ला बिदिनो बे गावनायखौहाय थिंङाव गावोब्ला बिदिनो कारेन्टखौ हा सिङाव दाइभार्ट खालामनाय बा हा सिङावहाय दैथायहरनाय बिदिनो गुबुन फारसे दानगारनाय बेबायदि माबा मोनसे राहा आरो सारन्थाइनिफ्राय बारगनायनि थाखाय बिनि अनगायैबो जोंनि माखासे जेनेबा आरो दुब्लि बारियाव माइ गायनो थांङोब्ला जोंहाथ जोंङो मा राहा गैया जायो जेनेब्ला अख हायाथ अखा मफ्लाा गि जों बुंनो हाया। मिथिंगायारि जाहा थाय माब्ला बुफ्लांगोन माबा गावगोन बेबायदिनो जोंहा माइ गायनाय समाव बिदिनो सुबुं फोथायनाय दं आरो बर'फोरनियाव बे जोंहा माइ गायोब्ला जुदि माइ हा सोरबा हालेवोब्ला दुब्लियाव जुदि सारअन्थाइ गावोबा खोरोङोब्ला माने थोद माने बिदि हब्रानाय बा माने मा होननांगौ बेखौ बिदिनो आवाज होनाय बेबायदि होनांगौनो आरो जोंङो जेरै माने आसागि बैसागि सल'नि जोंङो एसे सोमोन्दो गोनां बेयो बेफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो सुबुं फोथायनाय जोंनि ओनसोलाव बिदि खोनाबोदों आरो आरो नुबोदोंबो आरो जोंबो। जोंनि माने आबै आबौमोनखौ दुब्लियाव माइ गायोबा जोंनि बिमा बिफामोनखौबो नुबोनाय मोनदोंमोन आरो।
औ दा आंबो बिदिनो माखासे सुबुं फोथायनाय खोनानो मोनदों आरो नुदोंबो आरो नाथाय आथिखालाव खम जाबोनाय नुबाय आरो। गोदो जेब्ला आं जों ओन्दै ओन्दैमोन अब्ला अखा मोनोफ्लाबनाय जालाबायोब्ला बा अखा खोरोमोब्ला ओ फोद न'नि सिथ्लायाव माखासे मुवा बेसाद गारहरनाय हासिब टेबोल सियार माखासे थोरसि लथा बेफोरबायदि गारहरनायखौ नुयोमोन आरो बिदि गार खालामोबा ओ अखा मोनफ्लाबनाय बा अखा खोरोमनाया खमाय लाङो बा गुबुन जायगाथिं थाङो होननानै फोथायोमोन आरो नाथाय बेसेबां सैथो बेखौथ' बुंनो हाला नाथाय गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननि सोलिबोनाय हिसाबै जोंनि आइ आफामोनाबो बेखौ माब्लाबा माब्लाबा खालामो आरो नाथाय आथिखालाव बिदि खालामनायखौ जों नुबांलिया आरो गोदोनि समाव बांसिन नुयोमोन बेबायदि खालामनायखौ आरो बेबायदिनो बारहुंखा बारोब्लाबो बे एखेखौनो खालामनाय जायो आरो बारहुंखा गोबारै गोसार एबा गोबां बिबांनि बार बारोब्लाबो बेबायदिनो सेथ्लायाव मुवा बेसाद गारहरनाय ओ सियार टेबोल हासिब बायदि गारहरनायखौ नुनो मोनो आरो दा। अखा मोनफ्लामनायजों आरो बार बारनायजों एखेखौनो नुनो मोनो आरो।
नोंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो नोंथां बुंनाय बदिनो अखा मोफ्लाम बा बा ओ जेनबा बारहुंखा फैयोब्ला बेबायदिनो बायदिसिना ओ खामफ्लाय थोरसि ल था बा गनसि बेबायदिखो ओनसोलखौ जोंनियावबो गाहरनाय जायो। मानो होनोब्ला जोंहा बैसागआव जोहा बारदै सिख्ला फैयो होननानै जोंहा बर' ओ सुबुं समाजाव फोथायनाय दङ जायखौ जोङा बारदै सि ख्ला होनबा जों बर' आइजो जोङो बर' आइजोआ जेब्लायबो जोङो ओ ओ माने सि दायो दानाय लुनायाव आ खा फाखा बिनिखायनो जोङो माने जोंनि ओनसोलाव बिदिनो बारहुंखा फैब्ला गनसा गनसि आरो सेवारि बिदिनो रासो बायदिसिना जि दाग्रा मुवाबो बु स्थुखौहाय सिथ्लायाव गाहरनाय जायो आरो जायखौ लानानै बारदै सिख्लाया माने गाव माने गोजोननानै गुबुन फारसे ओ जायगाथिं माने जायगार लाङो होननानै जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो सुबुं फोथायनाय दं आरो। नाथाय आथिखालाव जों बेफोरबायदि फोथायनायखौ जोंनि ओनसोलावबो नुनो मोननाय जाला आरो खालामनायबो जाला मानोना जोंनि ओनसोलावहाय माने सि दानायनि माने कालसारा ओ गोबां खमायलांबाय आरो ओ जायनि जाउनाव जोङो जि दाग्रा बेसादफोरखौबो जों मोननो थांलिया। जों माखासे गथ'फ्रा सिनायनोबो रोंलिया। जायनि जाहोनाव बैफोरबायदि सुबुं फोथायनाया लासै लासैनो ओ जोंनि ओनसोलनिफ्राय माने गोमोरलांनो हमदों आरो
औ नंगौ
औ दा बे फोरबायदिनो जोंनि सुबुं फोथायनायजों लोगोसे जोंहा माखासे ओ माखासे साइन्टिफिक बा माबो ओ बिगियानारि माखा से जोंहा सोमोन्दो थायो। गोबां बुस्थुआवनो जे जोङो सुबुं फोथायनायनि गेजेर गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जोङो सुबुं फोथायनायानो जोङो जोंनि गुबै मानसि माहारिनि गुबैहाय ओ जोङो जे फाहामथाय बा जों ट्रिटमेन्ट लानाय बुंनो हागोन बेनि उनावसो जोङो जेनेखि ओमफ्राय मानसि माहारिया सानफा एफा दावगादोंबा बिगियाना जौगादों बेनिफ्रायसो जोङो साइन्टिफिक स्टाडिखौ ओ जौगाबोदों आरो। बे साइटिफिक बुस्थु जौगाबोनायाबो जोङो बेओ सुबुं फोथायनायनिफ्रायनो जोङो बे बुस्थुआ नंगौ ना नङा सो साइनफिकेलि बेखौ जोङो सान माने सानफा एफा प्रुफा खालामनानै बिदिनो साइनटिफिकआवहाय जोङो साइनटिफिकेलि दावगाबोदों आरो।
औ। नोंथाङा थारखौनो बुंदों। गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बेफोरखौ जोङो खोमसि सि फोथायनायनि गेजेरजोंबो जोङो साइन्टिफिक माखासे ओ गोरोबनाय दङ आरो। दा बेफोरनि गेजेरजों गोदो गोदायनिफ्राय खामानिखौ मावबोदों आरो। दा माखासे खामानिखौ जोङो गोबां गोरोबनायबो नुनो मोनोमोनो। जायफोरखौ जोंनि आबै आबौमोना गोदो गोदाय खालामबोदोंमोन आ बेफोर खालामनाय माखासेआ से ओ माखासेया खामानि होनायै बेखौबो जों नुनो मोनोमोन नाथाय माखासे खामानि होनाय होयिखौ बेफोरखौ जों मोननैखौबो खालामबोयोमोन आरो मानोना बबे मोनसेया खामानि होदों बबे मोनसेया खामानि होयाखै बेफोरखौओ आबुङै बिजिरनानै मोननाय जायाखैमोन आरो गोदोनि समावो दा बेबायदिनो आथिखालावबो बेफोर खामानिखौ साफा सानै खालामो नाथा थाय आबुङै जोबलांदोंबो होन जोबलांजोबबाय होननानैबो जों बुंनो हाया आरो ना दा बिदिब्ला जोंनि रायलायनाया बेखिनियावानोसै नङा होमबा नोंथां।